हल' नोंथां
अ खोनादोंना
खोनादोंमोन
औ खोनादों
औ खोनादों दे
औ उम औ नोंथाङा फ्रि दङना
औ नोंथां दङ दे
आं नोंथांजों बैसागो फोरबो एबा बैसागोनि जा फालिथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै फालियो बेनि बागै सावरायनायदोंमोन सावरायजागोनना नोंथां
औ नोंथां सावराय जागोन दे
नोंथां मोननि ओनसोलाव बैसागु खौ माबोरै फालियो नोंथां आ फोरमायनो हागोनना
औ नोंथां हागोन दे
औ
ओ जोंनि ओनसोलाव बैसागु बोथोर होनो बैसागु फोरबो होनोब्ला गोदोनि जेरै जोङो से दान फालियोमोन बेफोर बायसाखौ जोङो फालिनायखौ नुला आरो नोंथां मानो होनोब्ला बयहाबो समनि आं नालाय बेनिखायनो एसे खम समनि गेजेरावनो खामानिफोरखौ जानायखौ बयबो लुबैयो बेनिखायनो दानि दिनाव जोङो स्नि सान बैसागुखौ फालिनायखौ नुनो थाङो आरो। बैसागुखौ जोङो गोबां मुं होनानै फालियो बे स्नि सानखौ गिबियावनो जोङो मोसौनि बैसागु आरो नैथिखौ मानसिनि बैसागु बिब्दि नाम होनानै जोङो फालिनाय जायो आरो गिबियावनो बे जा मोसौनि बैसागु बे खौ जोङो फालिनोब्ला गिबियावनो बेनि सानसे सिगां जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय दिग्लि लेथि लाव फानथाव हालदै बायदिखौ जोङो बुथुमग्रोनानै लाखायो आरो फागा गोदान बायदिखौ जोङो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोना दोनफैखायो आरो न'आव बेनि उनाव जेब्ला बे मोसौ मोसौनि सान फैयो अब्ला जोङो बैसान खालि फुङावनो उथिनानै दुगै लोबै न'खौ साफा खालामनानै आलारि बाथि लगायनानै जोङो मोसौखौ बे सारायनि बे हांगार बेखौ जोङो थाव गुबैजों गलायनानै बेवहाय बिसोरनो मोदोमाव फोथा फोननाय जायो आरो। जोङो मोसौनि सानखालि मोसौखौल' जोङो फालिया मोसौनि अनगायैबो न' थानाय जा जिब जुनार जेरै बोरमा अमा सैमा बायदि खौबो जोङो फोथा बायदिसिना फोननानै होयो आरो। आ बेनि उनाव न जोङो मोसौखौ जेब्ला फोथा फुंखाङो अ ब्ला ब्रि बा दैखरनि दैजों थुखैयो आरो जायफ्रा दैखरफोराव थुखैया बिसोरहो दैमाफोरावबो थुखैहैनायखौ जोङो नु आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो थुखैखांनानै जेब्ला बिसोरखौ दुब्लि फोथाराव लाङो अब्ला जोङो बे हानानै लाखानाय हालदै लाव दिग्लिलिथि बायदिजों जोङो सारै सारै गान रोजाबनानै जोङो बिसोरखौ दुब्लि फोथाराव बरायनानै दोनहैनाय जायो आरो। बे खालि जोङो मोसौनि सानखालि जोङो सेजौ दाइनथा मैगं थाइगंबो बुथुमनानै जोङो जायो आरो। आ बे मैगं फोरनि गेजेराव दिंखि दुदिया मानिमुनि आरो खान्थाल आरो फुंखा थाइजौ बायदिफोरखौ बुथुमनानै जायो आरो। आरो बेनि उनाव जेब्ला मोनाबिलि सम जायो अब्ला जोङो मोसौनि गलियाव जोङो आलारि बाथि लगायनानै फागा गोदान बाउनाय जायो आरो आरो बिसोरनि मोसौनि मोदोमाव आरो गङाव जोङो थाव गुबै फोननानै होयो आरो बोसोर गोदाननि हिसाबै आरो बेनि उनाव जेब्ला नैथि सान फैयो मानसिनि सान बे सानखालिबो जोङो फुङावनो दुगै लोबै आलारि बाथि लगायनानै न'नि बिमा बिफा आदा बाजै आबै आबौमोननि ओमफ्राय जोङो बोर लायो आरो बिसोरनो मान होयो आरो नोंथां आरो बेनि थामथि साननिफ्राय जोङो बयबो गासैबो गामिनि बोराय बुरै आबै आबौ गथ गथाय सेंग्रा सिख्ला बयबो ज ज लोगो नांनानै जोङो गामियाव जोङो बैसागु रंजानो ओंखारो आरो जोंनि दामग्रा आगजु बायदिसिना खाम जथा सिफुं बायदि जौ लानानै जोङो बयबो जमायै बैसागो फोरबोखौ फालिनो थाखाय ओंखारबोयो आरो बेनि उनाव जोङो बैसागुखौ जोङो गामियावल मोसाया गुबुन गुबुन गामिफोरावबो जोङो रंजानो थांनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालियो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
ओ जोंनि ओनसोलाव बैसागो फोरबोखौ माबोरै फालियो होनोब्ला बैसागोनि गिबि से खालारनि ओ बिनि सिगां सानखालि ओ सैथोनि ओ जोबथा सानखालि बे सानखालि जोङो मोसौनि फोरबोखौ फालिनाय जायो मोसौनि फोरबोखौ गिबियावनो मानो फालिनाय जायो होनोब्ला ओ मोसौखौ जोङो बायदिसिना हालेवनाय एबा हालेवनाय खामानियाव बाहायो मारा नानाय खामानियाव बाहायो एबा जोङो बिसोरनिफ्राय गाइखेर बायदिसिनाखौ मोननानै जों बेफोरनिफ्राय बायदि बसिना गुबुन गुबुन बुस्थु नांगौ मा नांगौ खिनाखो दाबायदि जोङो बिसोरनिफ्राय बानायो लोगोसेनो बिनि थाखायनो जोङो बे सानखौ मोखौनि फोरबो होननानै फालिनाय जायो आरो नोंथां मोखौनि फोरबोनि बे सानखालि जोङो गिबियावनो मोखौखौ गलिनिफ्राय बरननानै बिसोरखौ जोङो थुखैनो लाना थाङो दैखराव एबा दैमायाव ओ सिगांनि समावथ गोदोनि समावथ बांसिनानो दैमायाव गासैबो होनानै लानानै थुखैयोमोन नाथाय दिनैनि सानाव बांसिनानो हाखराव एबा नखरनि दंखलफोरनि बेजोंनो थुखैनायखौ नुनो मोनो थुखैनाय समाव मोखौ थुखैनाय समाव बि सानखालि बि साननि जोङो गिबि सानखालिनो जोङो थुखैनो थाखाय नांगौमाखिनाखौ जोङो बुथुमनानै लायो दा मोखौ थुखैनायाव जोंनि ओनसोलाव जेरै लाव फान्थाव हालदै काजालगुरि देग्लि बिलाइ बेखौ जोङो सानो थाखाय एसे दोनो लोगोसे बे सानखालि बेनि माला बानायनानै बिसोरनो दोंसे दोंसे गानहोनो थाखाय जोङो माला सुना लायो आरो लोगोसेनो जोङो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव बे मालाखौ गानहोनानै जोङो बिसोरखो बेफोरबायदि देग्लि गुदि एबा देग्लि बिलाइजों बुयै बुयै खुगा मेथाइ रोजाबो खुगा मेथाइखौ आं एसेबां गोसोआव गैया अब्लाबो आं इयुनाव गोसोआव थानो नाजागोन ओ बिदि बिसोरखौ बिदि थुखैखांनायनि उनाव रोजाबखांनायनि उनाव बिसोरनि मोदोमाव आरो गंआव थाव फोननाय जायो थाव फोननाय थाव फोनखांनानै बिसोरनि बिखुङाव गोसोम सानायनि हांगारखो थाव फोननानै फोननाय जायो आरो बेखौ मानो फोननाय जायो होनोब्ला जेब्ला मोसौखौ हेंगारो अब्ला मोसौ हेंगारनाय समाव मुफुरा नुनानै बिसोरखौ जानो हायि बायदि बेफोरबायदि गोसोमखौ फोनना होनाय जायो आरो बे सानखालि आरो मोखौफोर खौ उदाङै हेगारना होनाय जायो नालाय जायो नालाय आ बिनि थाखायनो मुफुरा नुयोब्ला बिसोरखौ जेबो खहा खालामनो हाया बा जेबो खालामनो हायै बायदि आ बेफोर मोनसे गोदोनिफ्रायनो नियम खान्थि आ जाबोगासिनो एबा दासिमबो बे नियम हान्थिया दोङो आरो नोंथां लोगोसे बि सानखालि जोंना नखराव मोसौ थुखैनायाव बाहायनाय जेरै लाव फान्थाव हालदि बेफोरफोरखौ खौ बेफोर बेसादखौ बेफोर मुवाखौ मोनजाया होननानै थिनो मोनो आरो लोगोसेनो आ बि सानखालि जोंना हाग्रानिफाय ओ जौसे स्निथा हाग्रानिफ्राय बायदिसिना मैगं थाइगं नागिरनानै जानायखौ नुयो नुनो मोनो लोगोसेैनो दानि सुमाव एसेबांखिनि नागिरनाया एसेबां गोरलै नङा एबा मोननैसो मुवाखौ दानि समाव एसेबां सिनाया एबा जोङो नागिरनानै मोनला नाथाय अब्लाबो ओ जानाय हुदाया दङ नालाय बिनि थाखायनो जाय जनि माने बेफोरनि गेजेरावनो मुं लायोब्ला जेरै मानि मुनि गोदो रुदै दिंखिया लाव बिजौ थास बिथ्रि लोगोसेनो फाथो बिजौ गोरलै बिदिनो बायदिसिना बेफोरबायदि नागिरनानै जायो ओ बेफोरबाय दि नागिरनानै बे सानखालि जाखांनायनि उनाव जेब्ला मोनाबिलि सम जायो अब्ला जोङो मोखौखौ गलियाव लाबोयो लाबोनानै बिसोरनो फागा गोदान एबा दिरुं गोदानखौ बावनायखौ गय फाथै जरा लानानै आलारि बाथि लानानै बिसोरखौ बावो ए- बा बि सानखालि बिसोरनो फागा गोदानखौ बावो आरो नोंथां बि सानखालि बिदिनो बार'लांनायनि उनाव से खालाखालि बैसागनि से खालाखालि मासिनि फोरबो बायदि जोङो फुजियो एबा बे सानखौ मासिनि फोरबो हिसाबै फालियो बे सानखालि नखरनि गासैबो गेदेर उदै गावनि गावबा गाव नखरनि बाथौ थानसालियाव आलारि बाथि फोजोंनायनि उनाव उन्दैया गोदोरनिफ्राय बोर लायो गोदोरा उन्दैनो बोर होयो आरो बिदिनो ओ बे सानखालि बिदि बार लांनायनि उनाव नै खालारनिफ्राय द खालारसिम जोंनि ओनसोलाव गासैबो सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ आदाबाजि गासैबो रंजानो बाजानो ओंखारलाङो बे रंजानाय समाव आइजोफोरा फुजा गाबनि रेगे रेगां गोज गाबनि गस्ला आ गोथां गाबनि आरनाइ आरो लोगोसेनो देलाय मालाय जों मालाय जोङो गासैबो बैसागु मोसानो एबा बैसागु मागिनो ओंखारलाङो बिनि उनाव जोंना आ स्नि खालार खालि जोंनि ओनसोलाव जोंनि बाथौ गुदियाव जोङो बे सानखालि बैसागो फोरबोखौ एबा रायजो राजानि गासैबो मोजांनि थाखाय बे सानखालि जोङो मोनसे सानाव आरज गाबो आरो एबा फुजा होयो। मानसिफोरनि नखरा मोजां जानायनि थाखाय बिदिनो बि साना बारगलांनायनि उनाव जोङो बिनि स्नि दाइन खालार खालि जोङो जा रंजानानै एसे थाइसे थाइनै मोनदोंमोन बेखौ। फोरबो रायजो राजा लोगो नांनानै बोथिसे जास्राङो आरो जोंनि बैसागु फोरबोखौ बिदिनो बारगहोयो आरो नोंथां। होने समाबो जानानै फैबाय बिदिब्ला बेखिनिआव दोनथनोसै नामा?
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां गोजोनथों